हेल'।
हेल'।
हेल'।
औ खोनादोंना नोंथां।
खोनादों नोंथाङा।
औ।
औ खोनादों खोनादों।
अ।
खोनादोंना।
खोनादों नोंथां जों दा मानि सायाव रायज्लायनो सानदों।
अ नोंथाङा इयारबादस लादोंबा एबा हेडफन लादोंबा इउस खालाम नाङा।
लायाखै नोंथां।
औ एसे भलिमखौ होना लाबावगोन गोसायै।
औ।
खोनादों नोंथाङा।
औ खोनादों।
अ दा नोंथांखौ लोगो मोनना गाहाम हामलायथि बावहरबाय
औ नोंथांनिसि मबो
अ दायो जोङो नोंथाङा सायख'ना लानाय बायदि आयदानि सायावनो जोङो सावरायनोसै बेदर थांग्रा आबादनि सायाव नङा होमबा? जेरै आलु थास' आरो नोंथाङा मोनथिनो नोंथाङा दा बिनि गेजेरावनो फोरमाय फोरमायह मोननो हागोन नोंथाङा मा मा बेदर थांग्रा आबादनि सा सायाव औ मोनथिनाय जायो बे खौ नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन ओ थालि नंगौ बेदर थांग्रा आबाद बुङोब्ला जोङो जेरावनाखि जोङो थास' जेरै आलु बिदिनो बायदिसिनाखौ मोननाय जायो नङा होमबा?
औ
जों गिबियाव थास' हमनो ह थास' आबादनि गेजेरजों जोङो ओ न'खरखौ सुंथानो हायो एबा जोङो राङारि मदद मोननो हायो। एबा जोङो बेरनि माबा मोनसे आंखालखौ जोङो सुफुंनो हायो मैगंनि गेजेराव नङा होमबा?
औ नंगौ
औ दा थिग बिदिनो जोङो थास'खौ गिबियाव बोरै आरो माबोरै बेखौ गायनाय जायो नोंथाङा जुदि मिथियोब्ला बिनि गेजेराव नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन आं नोंथांसिम हगारनाय जादों
थास' होनबाथ' जों थास' बिफांखौ माने बिनि बेदरखौहाय ओ लाबोनानै बा दोनथुमनानै दोननांग्रोनानै बेदरखौ उनावहाय ओ हाखर जावनानै बा हाखौ जावनानै बे बेदरखौ गायनाय जायो। लारि सिरि सिरियै
नंगौ
ओमफ्राय बे थास'आ गोबां रोखोमनि दङ दा बेदर थांनाय थास'आव ओमफ्राय जेनेबा हाग्रानि थास'आबो बेदर थाङो नङासै गावबा गावनो रज'नानै बिसोरो बेदर थाङो ओमफ्राय जों बे बेदर उनाव जावख'नानै ओ संनानै जानाय जायो।
औ थारैनो
औ
नोंगौ थारैनो जों औ औ नंगौ थारैनो थारैनो जोङो थास' आबाद होनोब्ला एबा थास' थास'नि सायाव जोङो आबाद खालामोब्ला गिबियावनो जोङो था थास'नि माइलि होनगोन जायखौ नङा होमबा जोङो। माइलिखौ जोङो गिबियाव सायख'नानै लाग्रोगोन बबे थास'खौ गायनाय गायनाय जायो एबा बबे थास'खौ जोङो आबाद खालामनाय जायो। गिबियाव जोङो। मख'नो गोनांदि थास' आबाद होनोब्ला थास'आ गोबां रोखोम रोखोमनि दङ जेरै आस' थास'आ आरो बिदिनो मोननै मोनथाम रोखोमनि थास' दङ। नङा होनबा। जोसा थास' बायदिसिना। आरो दा गिबियाव जोङो थास'नि जोङो खालामनानै लाग्रोबाय आरो जोङो जाय जाय जायगायाव जोङो थास'नि आबादखौ मावगोन बे जायगाया बोरि हा जानांगौ बोरि हा जानानै बोरि हा जानायाव। ओ जों बे बोरि हा हखौ जों ट्रेकटरजों एबा मोसौजों। बेखौ हालेवनानै लाग्रोगोन। हालेवनानै लानानै जोङो गिबियाव बेयाव हाखर जावगोन हाखर हालेवखांनाया जायोबा गिबियाव जोङो बेखौ सोरगिदिं बेराफोर दुंमना लानाया साबसिन। मानो होनबा मोसौ बोरमा एबा गुबुननि नोजोरनिफ्राय जोङो बेखौ बास नानै लाखिनो हायो। थास' आबादाव थांलाय फैलाय बेनिफ्राय आरो ना । जेराव नोंनि आबादखौ रावबो खहा खालामा जासे। दा गिबियाव जोङो हा खौ जावग्रोबाय हालेवखांनायनि उनाव हाखौ जावबाय आरो हाखौ जावखांना दोननायनि उनाव जोङो बेयाव जोङो हायोबा जिगाबफोर बहायनांगौ जिगाबफोर सारस्रिनांगौ एबा जिगाबफोर मोनो। बेखौ खोब ओमफ्राय बे जिगाबावनो जोङो थास'खौ होनानै ओमफ्राय हाजों फबना दोननांगौ। ओमफ्राय बिदिनो हाजों फब - फबलांजोब्बाय जों। बिदिनो थास'खौ जोङो खिलिहोनानै लाखायोबाबो मोजां एबा खिलियाबो जोङो माइदिखा नालाय बेवहाय बियो जेराव अखा अखा मोननायजोंनो बियो रज'लांखागोन। एबा गाजा बेरखागोन बेनो जोङो हा जावना। हाखर जावनानै हाखर जावा हाखरखौ। आ-आदैसिम एबा से फुट से फुटसो जावनाय जायो से फुट से फुट एबा से फुटनि एसे खम एबा बारा बिनि से फुट एबा देर फुटनि गेजेराव बिदिनो जोङो जिगाब बहाय थास'खौ होबाय हाखौ खोब्बाय बिदिनो जोंनि खामानियाबो जानानै थांबाय बिदिनो माखासे साननि गेजेराव थास'आ गाजा बेरसिगोन थास'आ गाजा बेरनानै बिफांनि महर लाबोसिगोन आरो बिफां महर लानानै बिदिनो माखासे सम गेजेराव अखा आरो दै मोननायजों थिग बबे समाव थास' आबादखौ मावनाय जायो होमबा नैबे समावनो। नङा होमबा बे-बे-बे बोथोरावनो जों थास' आबादखौ मावनाय जायो समनिफ्रायनो आरो हमना ला दाथ' जोङो थास' थास' आबादनि फिथाइखौ जो मोन नङा होमबा दाथ' मोनबाय ए आरो साननैसो मार्केटाव ओंखारसिगोन। औ बिदिनो आरो ओमफ्राय ओ बिदिनो जोङो थास' थास'आ जेब्ला थास' बिफाङा जेब्ला मुरुलांनाय महर जागोन बा थैलांनायनि महर जागोन एबा थास' बिफां जेब्ला राफुनाय एबा बोरायहैनाय जायो अब्ला जों बे समाव थास'खौ जावख'नाय जावख'नो हासिगोन आरो नोंथाङा मिथिसिगोन दे थास' बेदरा देरबाय एबा थास' ज जाहैबाय होननानै खोनादोंना होम।
नोंथां मा होनो औ
औ नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों?
औ आङो जोङो नोंथां फार्स्टआवनो बेदर थांनायनि बागै रायलायदोंना जेरै आलुआबोथ' बेदर थाङो। खोनादोंना नोंथां औ बे आलु आबादखो माबाव ओ बे आलु आबाद आबादखौ माबादि मावो बेखौ आं एसे खोन्थालांनो सानदों नोंथांनो।
नंगौ थारैनो जोङो दा थास' आबादनि सायाव जों बेयाव फोजोबनानै लाग्रोनाय जाहैबाय। बिदिनो जोङो थास'खौ बेबायदि दंफां मुरु लांनाय एबा दंफां बोरायहैनाय समाव थास'खौ जों जावख'नानै बेखौ मार्केटआव लाङो एबा फाननाय जायो एबा जों जानाय जायो। दा जोङो बिदिनो था बेदर थांनाय आबादनि सायाव फरायदों नालाय दा बिदिनो थाक्स'आरो नेक्स्ट जों आलुआव फैबाय दा नोंथाङा आल ननि सोमोन्दै सावरायनो हासिगोन ।
जोङो आलु आबादखौ माबायदि मावो होनबाथाय आलु बेदरखौ जोङो ओ बा हाथायफोरनिफ्राय बिदानखौ ओ लानानै फैयो । बायनानै लाबनानै बेखौ आं आलु आाबाद मावनो थाख खायबो हाखौ फार्स्टावनो एवग्रोनानै लानाय जायो । आरो आलु आबाद मावनो थाखाय हाया एसे बालासिदा जानो नांगोन। ओमबासो माने बे आलुआ बांसिन बेदर थाङो बे बे हाखौ बालासि या हायाव आलु आबादखौ मावोबा बांसिन फिथाइ मोननो हायो । आलु आबादखौ ओ हाखौ जोङो एवनानै लाग्रोयो गिबि गिबियावनो एवनानै लानानै । उनावहाय बेखौ ओ माबानानै ओ थाब थिखाङो आरो ना जिगाब फोरजों बा माजों ओ आलुखौ एवनानै बेखौ एफबना होयो आलु फिथाइखौ लांनानै बिदानखौ लांनानै लारि -लारियै सिरि सिरि खालामनानै बेखौ जोङो गायनाय जायो बेनि उनावहाय बेहाय जिगाब बा नाराफोर हानानै बे
औ
या ओ थाब गाजा ओंखारबाय बेखौ होमनानै माने एसे गरम थाब होनाय जायो उम ओमफ्राय उनावहाय बेयो आलु बिफाङा रज'बोयो रज'बोनानै बेबायदिनो जोङो खौ आबादखौ जोथोन लानांगौ जायो बा एम्फौ जानायनि फोरबो मुलि होनाय जायो जाहाथे बे बिलाइखौ एम फौआ ओ न स्थ' खालामनो हायि बायदि बेबायदिनो ओमफ्राय आलुआ जेब्ला आलु दंफाङा देरो देर नानै नाथाय बियो माने ओ बेयो जेसेनो आलु बिफाङा रालांगोन अब्लानो ओ एसेनो बियो मोनसे समाव आलुनि बिलाइआ रबनो हमबोयो बे आलु दंफांनि बिलाइआ जे ब्ला रबलाङो होमब्लानिया जों मिथिनोसै बे आलु ओ माबायाथाय बेदराहाय बुरनो जाबाय होननानै औ बेनिफ्राय जोङो खौ ओ बुरो ओ हानिफ्राय बुरखांनानै दिहुनो दिहुननानै बेबायदिनो बे मोननो हानाय फिथाइखौ जोङो गायनानै बेदर थांनाय बे आलुखौ जोङो हा थाय बाजारफोराव फाननो हायो ओ बेबायदिनो आलु आबाद मावनानैबो मानसिया रांखान्थियावबो जौगासार जानो हायो जायखौ जों हाथायफोराव बेसेन बेसेन राङाव फाननो हायो आरो न'खरनि ओ गोनांथि जानाय ओ माल बेसाद फोरखौबो बायनानै लानो हायो आलु आबाद मावनानैबो जों रांखान्थि बिथिङाव जौगासार जानो हायो
औ थारैनो थारैनो नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो नंगौ आलु होननानै बुङोब्ला जों जेजोंबो आलुखौ जोङो बा मा होनो थारटि इनटु टुयेल्भ। मानो होनबा मोनफ्रोमबो मासावनो जोंयो आलु ओंख्रिखौ जायो एबा आलु आलु ओंख्रि खौ जोङो मोननो थाङो । नङा होमबा? मानो होमबा जों आलुखौ इस्टक ला खिनो हायो आरामै मेदिसि फोर होनानै जेन आलुवा गाज्रि जायिनि मायिनि बिदिनो जोङो आलुखौ जाय समाव दिहुनो जाय समाव जों प्रडाक्ट खालामो बे समाव बालाय जागोन। आरो जाय समाव आलुनि खेथ थि गैया एबा आलुनि आबादखौ मावनाय जाया । बे समाव बै समाव आलुनि ओ प्राइजआ बांहैगोन आरो नंगौ थारैनो नोंथाङा थिग खौनो बुंदों।
औ आलुनि ओ आलुआ आरो मोनसेर' रोखोमनि थाया बे गोबां रोख थायो जेरै फाथनाय आलु, बादाम आलु, जहल ओ जलद। बेबायदिनो गोबां ओ गुबुन गु थानाय जायो जाय
नोंगौ।
इसे।
नंगौ थारैनो। थारैनो नोंथां थारैनो।
थारैनो। थारैनो नोंथांजों दिनै बेदर थांनाय माखासे जाथोनै आबादनि सायाव जोङो सावरायबाय । जेरै थास' आरो आलु नोंथांजों सावरायनानै ओ गोजोननाय मोनदों आरो नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ सेयार खालामबाय ओ बि दिब्ला जोंनि लायरायनांगौ समाबो ओस थुंगे फैबाय। नङासै होमबा? ओ आसा खालामो नोंथांजों लो गो मोनबावगोन आरो गुबुन मोनसेया आयदाखौ लानानै गोजोनथों।
उम गोजोन्थों।